औ खुलुमबाय नोंथां।
अ खुलुमबाय नोंथां।
औ गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय जाबाय नोंथांनिसिम।
आंबो नोंथांनिसिम फिन गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासि हर फिनाय जाबाय आरो नोंथां।
औ।
नोंथांङा सम दंबा सावरायनो हागोन ना? औ आंङो मबाइल फन जेखौ जोंनि बर' हारियाव जामबुं होननानै बुङो बिनि बागै सावरायनो सानदोंमोन बिनि मुलाम्फा आरो खहानि बागै।
औ नंगौ नामा नोंथां ओ
होमबा आं एसे फोरमायलांनोसै।
दे फोरमायलां नोंथां
ओ मबाइल फन होनोबा जामबुं होनोब्ला जोंनि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे थांना थानायनि मोनसे राहा होननानै जों दानि जुगाव बुंनो हायो मानो होनोब्ला जों जोंङो मबाइल फन गैयाबानो दानि जुगाव जों थांनानै थानो हाला। जोंङो जेरावखि थांङा माने जों मबाइल फन नि गोनांथि जाथारो जेनेबा जोंङो बाहायबा थांनायाव जोंङो बेरायहैदों एबा जों बहायबा थांदों बेहाय जोंङो लामाफोर आनन्दायबाबो जोंना मबाइल फनानो जोंखौ मदद होयो। ओ लकेसन खोनन्थानाय मानाय जायगा खोनन्थानाय मानायाव। बेजों लोगोसेहाय ओ टु थावजेेन टुवइनटियाव जेब्ला जोंना कर'ना भाइरास जादोंमोन अब्लाहाय जोंङो फरायसाफोरा स्कुल कलेजेस बन्द' जानाय समावहाय जोंना अनलाइन क्लासेस बेजोंसो फोर फरायनाय एबा फोरोंनाय नुनो मोनदोंमोन। गासिबो स्कुलावनो एबा कलेजावनो बांसिनानो अनलाइन क्लासेसजोंसो फरायनाय जाबायमोन। ओ कर'ना भाइरास जोबनानैबो दा स्कुलाव नङाबाबो बेलेग बेलेग माबा फरायनायफ्राव अनलाइन क्लासेसखौ दासिमबो नुनो हायो आरोना। फोरो मबाइल फननि हेफाजाबजोंनो जाजोबदों। बेजों लोगोसे आरो जोंनाव मबाइल फनाव मोनसे एप दङ' बेनो जाहैबाय इउटुब। इउटुबा जोंना गोबां मदद होयो जोंखौ फरायनाय एबा बाखि जोंनि सोलोंनाय एबा जोंङो जों ओ गान दामनाय बेफोरावबो गोबां मदद होयो आरोना आङो मुलाम्फाखौ होनोसै उटुबनिखौ। ओ जेनेबा जोंना माबा मोनसे हबि दङ बे हबिया जेनेबा जोंना थार दामनायनि हबि दङ ओमाय जोंना आथिखालाव न' खाथिफ्रावहाय एबा जोंनि जायगायावहाय ओ गिटार फोरोंग्रा मास्टारफोर गैया एबा कर्स लानो थाखाय बिदि माबा बे फोर गैया अब्ला जोंङो इयउटुबनिफायनो इउथुबनि मददजोंनो जों बेफोरखौ सोलोंनो हायो। जेरै उम इउटुबाव सेरनानै जोङो ओ मारैस मारै गिटारखौ दामो बिदि सेरबानो जोंना ओ प्रसेसफ्रा ओंखारो आरो नाय मारैहाय दामो मारै गिटारखौ मारै हमनांगौ एबा जोंनि आखाइफ्रा आसिफ्रा जोंना मारै खालामबा मारैहाय मोजां माबा ओंखारगोन। टिउन ओंखारगोन बेफोरखौ इउटुबनि हेफाजाबजों सों सोलोंजोबनो हायो आरोना।
आरो बेजों लोगोसेहाय जोंना सोलोंथाइनियावबो जोंना गोबां मदद होयो जेरैहाय जोङो फरायसालि एबा ओ माबाफोर सोलोंनो थाखाय जोङो फरायसालिखौनो हमना लादो फरायसालियाव जोङो मासटार जोंना फोरोंगिरिया माबाफोर फोरोंनायखौ जोङो न'आव ओब सोलोंफिननो थाखाय मोजां गोसोआव मोजाङै गोसोआव ओ गोसोआव लानो एबा मोजाङै बुजिफिननो थाखाय जों इउटुबाव बे सोंथिखौ सोंनानै नागिरोब्लानो जोंना ओंखारफैयो आरोना मारै मारै मा मायाव मारै बुजिनांगौ बेफोरखौ मोजां बुजायनानै ओंखारजोबो आरो ना।
नोंथां औ।
जों लोगोसे जोंना गरमेन्ट एगजामफ्रावथ' बे मेट मेट्स ओमफ्राय रिजनिंआ बिराद कमनखा गासियावबो फैयो बे गासिबो एगजामाव फैजोबो ओह जों गोबाङानो बर ओ गोबां मानसिफ्रानो माने इदिनो कर्स माबाफोर लानो हाया मोननो फैसा थाखा फैसानिबो प्रब्लेम थायो बांसिनानो अब्ला जोङो मबाइल फननि हेफाजाबजों जोङो बेफोराव इउटुबफ्राव बेफोर मेट्स नङाबा रिजनिंफोरखौ थ' जों फरायनानै बिसोरखौथ' गोसोआव लानो हाया जों थ' बुजिथारनांगौ जायो अब्ला जोङो उम इउटुबफ्राव बा सासे मास्टारखौ सायख'नानै सासे मोजां मास्टारखौ सायख'नानै बिनि इउटुब भिदिअस फोरखौ मोजां बुजायनायफोरखौ नायोब्ला जोङो बुजिनो हायो आरोना एबा लाइभ क्लासेस फोरखौ रेगुलार लाबाय थायोबा जोङो मोजां सोलोंनो हालाङो। एगजामफोरखौबो जों उथ्रिसारनो हायो मोजाङै सोलोंथाइ लायोबा बे मोजाङै बुजिनानै लायोबा बिसोरनि फोरोंनायखौ।
औ नोंथां नंगौ।
आरो बेजों लोगोसेहाय दाथ' जोंना ए आइ जुग ओंखारबाय ए आइ जुगाव चेत जिपिटि जमिनायफ्राबो जोंनि फरायनायाव गोबां मदद होबाय जेरैहाय ओं कुइसन एनसार नागिरनाय सोंथि सोंनाय बिनि फिननायफोरखौबो बिसोर होजोबो जोंनो। सेरबानो सोंथिखौ सोंबानो बिसोर फिननायखौ होजोबो आरो आरोबाव ओ एसाइनमेन्ट लिरनाय बेफोरावबो गोबां मदद होयो आरो बिनि खहायानो जाहैबाय जों बाराद्राय बाहायोब्ला गोबां खहा होयो मबाइल फनाबो। जेरै जोंनि मेगनफोरखौबो गाज्रि खालामो आरो बेजों लोगोसे जोंनि फरायनायावबो गोबां खहा होयो आरोना जों फरायनोबो गोसो जाया मबाइल सेरबाय थाबाथाय जोंनिब फरायनायाबो गोबां खहा जायो जों फरायनो गोसो जाहोयि बिदि जायो आरोना? मबाइल सेन सेरनानै थाबाय थानाय बिदि जायो आरो बेजों लोगोसेहाय जोंना लामा सामाफ्राव ओ गारि सालायनाय समाव एबा थाबायनाय समावनो मबाइल सेरनानै थाबायोब्ला ओ एबा मबाइल सेरनानै गारि सालायोबा एक्सिडेन्टनि रिस्कबो बिराद थायो बेखायनो आङो मबाइलखौ माने गाज्रि होना। नाथाय जोंनि बाहायनायजोंसो हिसाब आरोना बे जों माबारै बाहायो बेखौ। मोजाङै बाहायोब्ला मोजाङानो। नाथाय जों गाज्रि माबायाव बाहायोबा बेबो बुस्थुआाबबो गाज्रि आरो ना जोंनि जोंनि सायावसो जों मारै बाहायो? आं बेखौनो बुंनो सानो नोंथाङा माबाफोर बुंबावनो सानदोंबा फोरमायलांनो हागोन।
औ नोंथां औ औ नोंथाङा आंनो मब मबाइल फननि सोमोन्दै गोबां खोथा बेसेन गोनां खोथाफोरखौ आंनो फोरमायबाय थिग बेबायदिनो आंबो नोंथांनो आंनि जा मिथिगौ मबेलखौ बाहायनायनि सोमोन्दै जा ओ मानो मोनथिना मोन्दों बुजिना मोनदों बेनि सोमोन्दै आं एसे फोरमायनो सान्दों आरो सुंद'यैब्लाबो मबाइल फनाथ' ओरैनो जोंनो सुबुंनि जिउआ मोनसे गोनांथार बाहागो होननानै बुंनो हायो। बेयो जाबाय मोनसे गोदान मुगानि टेक्न'लजिजों बाहायजानाय बे म ओ मबाइला बे मबाइला बाहायनो रोंब्ला मोजां ओमफ्राय बाहायनो रोङाब्ला जोबोर गाज्रि आरो बे ओ बे मबायला जेब्ला जोंनाव ओ नैरोजा जिनै जिनैसोनिफ्राय मोजाङै जोंनाव एनड्रयद मबाइला फैदों आरो' जेब्ला नैरोजा जिबा जिब्रै जिबा जिद' बेनिफ्राय जोंहा मबाइल होनना जोबोद मुंदांखा जादों आरो माने फेमास जादों आरो नोंथां ओनसोलाव ओ बेफोर दा बाहायोब्ला जोबोद मोजां ओ बेनिफ्राय जोबोद गियानबो मोनो आरो गोबोन गोबां हेफाजाबबो मोनो आरो बेनिफ्राय बाहायनो रोङाब्ला बे जोबोद गाज्रि ओ दा आङो गिबियावनो नोंथांनो ओ मोजां एबा बाहायनो रोंनानै मोजां फिनजाथाइखौ आङो बुंनो सानदों आरो जेरै मबेलनि फाय जोङो गोबां सोलोंथाइ मोननो हायो जेरै नोंथाङा दहाय मोनदों मबाइल फना जाबाय जोंनि जिउआव माने मा होनो गोबां हेफाजाब खालामो जाय जोंनो मास सोलोंथाइ बिखान्थियावनो बांसिन हेफाजाब खालामो आरो जेरै जोङो अनलायेननि गेजेरजों जोङो सोलोंना मोनो आरो जों माबाफोर बुजियाखैबा जोङो बे मबाइल फननि गेजेरजोंनो गुगलाव सार्च खामबान जों मा बेखौ सोलोंनानै मोनो आरो एबा बुजि मोननो मोनो आरो माने जों बुजि मोनो सोंबानो जोङो मोनो आरो ओ बेबायदिनो जोंखौ गोबां हेफाज खालामबाय जेरै जोंनो माबा मोनसे एसाइनमेन्ट लिरनांगौबा जों मा बे मबाइल फननि गेजेरजों ए आइ नि गेजेरजों जों मा साबजि पिजों जोङो गोबां एसाइनमेन्ट सोंथिफोरनि फिननाय बेबायदिनो गोबां हेफाजाब मोनो आरो जोङो जेरै जोङो मोनसे प्रजेक्ट बानायनांगौबाबो जों बेनि गेजेरजों जों बानायनो हायो आरो। ए आइ नि गेजेरजोंनो एबा सातजिपितिनि गेजेरजोंनो बेफोरबायदिया जोंनो सुबुंनो जिउआव बाहायोब्ला रोङो-रोङोब्ला जोबोद हेफाजाब खालामो आरो मा जोङो नोंथाङा बुंदों दहायो खायफा सुबुंफोरा माने रांनि आंखालाव गोजौ सोलोंथाइ लानो मोना एबा बादायारि आनजाद फोरनिफ्राय मा होनो लानो थाखाय माने कचिं लानो थाखाय फैसा गैया। नंगौ नोंथां बेबाय ओ बेफोरनिफ्राय जों रैखा मोनो आरो जोंनो बेफोर मबाइल फन थायोब्ला बाहायनो रोंब्ला बेफोरबायदि जोंनो कचिं लानायनि जेबो गोनांथि गैया बेयाव जोंहा जा नांगौ जोंनो मेथामेटिक्स बाबो जोङो बेनिफ्रायनो फिननाय सोंनाय जों गासिखौबो मोनो आरो मा? जोंहा रिेजनिं होनदों रेजुनिंआबो बे मबाइल फननिफ्रायनो जों नागिरनानै रोङोब्ला फरायोब्ला बेनिफ्रायनो गासैबो फैखाजोबो बेनिफ्रायनो जों सोलोंना लानो हायो आरो बेबायदिनो जोंहा दङ गोबां प्लेटफर्म जेरै जोङो मबाइल फननि गेजेजजोंनो जोङो इउटुबाव फ्रियावनो सोलोंनानै मोनो। इउटुबाव दानि जुगावथ' जों नुनो मोनो इउटुबाव गोबां इउटुबारफोर दङ जेरै सोलोंथाइनि इडुकेसनेल इनस्टिटिउसन दङ बेफोरनिफ्रायबो जोङो नागिर नागिर जोङो सोलोंना लानो हायो गोबां आनजादसफोरनि थाखाय जोङो साख बेफोरनो होयो आरो नोंथां जेरै जों एस एस सि सि जि एल एस एस सि आर आर बि एस एस ए जि डि बिदिनो गोबां दङ आरो नोंथां। जेरै आसाम ए दि आर इ बेफोरबायदि जा जेर थेट बेफोरबायदिनि थाखायबो गोबां साखा फाराखौ खालामनानै जों सोलोंथाइखौ लानो हायो आरो बे इउटुबनि गेजेरजोंबो। फ्रियावनो आरो जोङो मा खालामबाय एसे फैसा दङब्ला जों मा साबसक्रिपसन लानानै जोङो कर्सखौ बायनानै जों एपनि गेजेरजों जोङो न'आव थानानैनो सोलोंनो हायो जेरै जोङो मा होनो ओ फिजिक्स वाला बेनिफ्रायबो जोङो नेट जे डाब्लिउनि थाखाय जोङो मा सोर कचिंखौ जों लानो हायो अनलाइननि गेजेरजोंनो नोंथां, बेबायदिनो दंबावो गोबां सोलोंथाइनि गेजेराव जों खामानि मावनो हायो आरो एबा सोलोंनो हायो आरो। बेनिफ्राय दंबावो नोंथां जोंहा गाज्रि गोहोम मबाइल फन बाहायोबा गाज्रि गोहोम माबायदि गाज्रि गोहोम होन्ना बुङोब्ला जों बेखौनो मख'नांगोन नोंथां गाज्रि गोहोमा जाहैबाय मबाइल फनखौ जोङो जानला मोनला समाव नांगौनि बारा जेरै जों फरायनांगौ टाइमाव जोङो मा मबाइल फनखौ जोङो सेरोब्ला अब्ला जोंहा मा जों खहा जागोन जोङो जोंहा नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
आरो जोङो मा समजों जों खारफानो हानांगोन गासैबो समाव जोङो जेरै मा होनो ससियेल मिडियायाव जोङो सानफ्रोमबो इउटुब नायनाय माबा माबि बानायनाय जोङो बेफोरबायदि बानायनानै नायना थाबाय थायोब्ला जोंहा मा गोबां खहा जानो हागौ। जोंहा सम मथि नायनांगोन जोंहा समखौ सानफ्रोमबो रुटिन बानाय लानांगोन समफारिखौ बानायना लानांगोन बे समफारि मथि सानफ्रोमबो जोङो खारनो होनांगोन जेरै जोंहा फरायनो थाखाय जोंहा जिनै घन्टा उन्दुनायनि थाखाय द' घन्टा बेनिफ्राय जानायनि थाखाय नै घन्टा बेरायनो थाखाय थाम घन्टा आरो मबाइल थुनो थाखाय नै घन्टा बिदि जों रानना लायोब्ला जों बेफोरबायदि मा होनो सानफ्रोमबो रुटिन हिसाबै बाहायोब्ला जोंहा मा गोबां मुलाम्फा जायो नाथाय जोंहा खायफाखौ नुनो मोनो जि नैजिब्रै घन्टानि गेजेराव नैजिनै घन्टानो मबाइलाव थायो। दाइन घन्टायाव उन्दुयो, बाखिखौ बायदि बायदि बेरायनाय आरो फरायनायाव बाहायो बिदिब्ला जोंहा लाइ-जो-गो-खहासो जागोन नोंथां। नङा होनबा नोंथां? बेनिखायनो जोंहा मा होनो बेबायदि समफारि बायदि खारनांगोन आरो नोंथां अब्लासो मुलाम्फा जागोन, जों नुनो मोनो मबाइल फननि गेजेरजों ससियेल मिडिया गेजेरजोङो खायफा सुबुंखौ माने गोबां फेमास जानाय एबा मुंदांखा जानाय बेफोरजों बिथांमोनाबो जाफुंसार जानो हायो आरो नाथाय बिथांमोनाबो सम बायदियै मबाइल फनखौ बाहायनो रोंनायखायसो दिनै बिथांमोना जाफुंसार जानो हादों नङा होमबानो नोंथां? दाथ' नोंथां जोंहा समाबो जान फैबाय दोनथ'सै नामोन नोंथां? उनाव फिन सावरायफिनोसै नोंथां। औ दे होमब्लाय बिदि बिदिबा नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो।